अ नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
दा आङो दा जिरिायनानै दं।
होमबा नोंथां आङो मा होनो दसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां।
अ हागोन नोंथां‌।
होनब्ला नोंथाङा मा होनो। नोंथाङा मा होनो नोंथांनि सुबिदा बादियै मोनसे आयदा लानानै सावरायदो नामा।
औ। आङो फोरमायनो सानदों जेरै बर' समाजनि आयेन जोंनियावहाय जोंनि बर' समाजा मानसिया बुङो। समाजारि आयेन दं नालाय जेरै स जों बर'फोरा समाजा दानानै ओ थांनानै थायो आरो रायजो जायो नालाय जोंनो जेरै गोबां गामिनि गेजेराव गेजेरजों जोङो मोनसे समाज जायोना बे समाजनि गेजेराव जोङो गामिफ्राव माखासे नेमखान्थि आरो समाजारि नेमखान्थिबो दङ बेफोरनि गेजेरै बारगा हाबा मावोबा माखासे जोङो सादा होनाय आयेनफोरबो जोंनि बर'फोराव दङमोन आरोना आथिखालनिफ्राय दासिमबो जोङो बेफोरखौहाय नुनो मोनो आरोना जेरै साफ्रोमबो सुबुङानो गाव गावनि मोजां मोनो बुरजा थायोना ओ सुबुंफोरनि बेफोर मोजां मोनखानायखौ आरो जिउ जुनारनि गाहामनि थाखाय बाहायनाय जायो आरोना बेफोरखौ बोसोर खान्थि बुङो आरोना नेमखान्थि थि बेफोरखौ खान्थियाव सोलियोब्लाबो बियो जय दबथायनानै दोनो बेखायनो आयेन होननानैबो बुंनाय जायो आरोना राजखान्थिगिरिफोरनिब्ला आयेन आरो सुबुं समाजनि दिथागिरि आरो आयेननि गेजेरजों सुबुं समाजखौ आब्रुथि गोनां खालामनानै लाखियो आरोना सुबुङा आयेनखौ गनायनानै सोलिनायखायनो सुबुंनि खौसेथि आरो समाजारि गोग्गोमै सोनार जोनानै थायो आरो ना मा बबेबा मोनसे समाजनि सुबुंफोरा गावबा गाव गावनि समाजनि आयेनखौ मानिनानै सोलिनो हानायाबो बेयो मोनसे समाजनि सोदोमस्रिनि नेम आरोना माबा मोनसे आयेना गैयाजासेनो सुबुं समाजाव थांनानै थानो थाखाय बर' हाबा हारिनि समाज समाजाव माखासे नेमखान्थि दं आरोना दाय फोदाय नायनानै उद्रायनाय नेमखान्थि आरो दाय फोदायनांनायखौ गरन्थ' खालामनाय जोंनिफोराव दङ आरोना ओ
जेरै माबाफोर भुहुल खामानिफोर मावोब्ला जोंनिफोराहाय माखासे बादनि गेजेरजों जोङो बे बादखौ जेरै बर' समाजनि नेमखान्थियाव मोनबा आयेन दं बेफोरखौ जोङो बाद होननानैबो बुंनाय जायो आरोना बे बादफोरानो जाबाय अगरबाद फंस्लर बाद दाउखि बाद खावालि बाद आरो खौलोबोरबाद ओमफ्राय बेनिखायनो जोनोम मोनदों बर' माहारिनि गेजेराव जेराव गियाननि बोसोन आरो सिजौ सिरिबा आरो सिफुंनि गरंबा बर' रायजोनि रावाबो फंबा होनाय जोंनि बर'फोर समाजाव बिदि दं नेम दं आरोना जेरै बादफोराबोहाय दङ माखासे जोंनियावहाय मोनबा आरोना बेनि गेजेरजों जोङो बर'नि सुबुंफोरखौहाय माखासे दायफोर मावोब्ला बेफोरखौ मिथिंनि गेजेर ज' लेंलाय लायनानैहाय जेरै रायजोफोराव सावरायमेल जानायनि गेजेरजों बेफोरखौ बादनि गेजेरजों साजा होनाय जायोमोन आरो जेरै अगर बादआव जेरै थैजों सोमोन्दो थानाय मानसिनि जर जुलुमै जिनाहारि जायोब्ला हौवासाया हौवाया ब बाजौ से राङै रां समाजारि नेम बायदि दाय होनांगोन आरो हिनजाव मान हानिनि थाखाय सि
जौसे से रां होनांगोन आरो ना गामिनि नेमजों जोङो माखासे बिदि खम लानाय रां लानाय जायो आरो बिथांनि थाखाय गावबा गावनि धोरोम बायदियै जोङो उद्रायनाय ओ उथारनानै लानांगौ जायो आरोना जुदि सानैनि गेजेराव खौसे गोरोबलनायनानै जिनाहारि जायोब्ला साफायाव नैजौ बाजि रां दाय नायनांगौ समाजाव होनाय गावबा गावनि धोरोम खान्थि उद्रायनानै लानाया नांगोन आरोना जाय सुबुङा समाजनि नेमखौ सिफायो एबा गारजा ओ गनायनानै लाया अब्ला बेखौनो बैखद खालामनो हायो खालामो आरोना जोंनि गामिफोराव जेरै बर' गामिफोराव बेफोर खालामनायखौ नुनो मोनो आरोना जाय गामिनि माखासे नेमखान्थिफोरखौ मानियाबा खोनादों ना नोंथां?
औ
जेरै ख्रिस्टान मुसलमान धोरोम सुबुंफोरजों मोसौ बेदेरजों जायोब्ला मोसौ बुथारोब्ला समाजनि नेम बायदि जेरै सेजौ से रां दाय फोनांनाय जायोमोन आरो बेनि अनगायैबो जेरै जायखिजाया जुनारखौ जिनाहारि खालामोब्लाबो बर' समाजनि नेम बायदियै जेरै बाजौ से राङै दाय फोनांनानै जायोमोन आरो जुरुमाना होनांगौमोन आरो मोसौ बुथारनाय आ जेरै आस्लि बिस्लि बबेबा ना नांनानै थैनानै थैयोब्ला बुथारग्राया बाजि रां दाय होनानै गावबा गाव बर'नि धोरोमनि नेम बायदि फोथारनांगौमोन आरो जोंनि बर'फोरनियाव बेफोरो दं आरोना जेरै दाउखि बादआव जेरै सोमोन्दोआव हामै हिनजावखौ जिनाहारि जायोब्ला बे बादनि गेजेरजों नेमजों बि बिसार खुंनाय जायो आरो गावबा गावनि धोरोमजों उद्रायनायखौ जायो आरोना माखासे बोरला थिरजों गावगारनायबो नेम दङ आरोना जोंनियाव बेफोर बादनि गेजेरजों जेरै समासाव नै नैजिबा रां दाय फोनांनाय जायो आरोना फंस्लद फंस्लद बाद खालि जेरै बादआवहाय जायखिजाया सुबुङा जेरै गुबुनजों गोनां न'नि सोमोन्दो हिनजावजों जिनाहारि जायोब्लाहाय नैजिबा राङै दाय फोरोनांनाय जायो आरो ना गावबा गावनि धोरोम बायदियै बेफोरखौ उद्रायनांगौ जायो जेरै खावलि खावलि बाद बेबो गावजों गाव हिनजावखौ बुयोब्ला आरो गोथैनो हरनाय जायखिजाया मुवाफोरखौ न'आव लाबोनानै लाफैयोब्ला खावलि बाद नाङो आरोना बे दायनि थाखाय गामिफोराव जोङो जुरिमाना फोरोंनाय जायो नैजिबा राङै आरो ना गावनि धोरोम बायदियैनो फोथारनानै लानांगौ जायो आरोना जेरै जोंनिफोराहाय जेरै सालामि होनायफोर दंना बेफोरनि गेजेरजों जोङो बेफोरखौहाय फोथारनानै लानांगौ आरो गोबां समाव बर' समाजाव गोबां समाजारि बेरेखा मावनायनि दाय फोनांनानै साजा होनाय आयेन दं आरोना देहानि गेजेरजों बर' हारिया गोगोमै थांनानै थानाय दङ जुनारनि अगेन आखुथाय आखुथायनि थाखाय देरसिन लाजि फोनांनाया देहायारि साजा होनाय समाजनि नेम बारिखौ सिफायोबा सुबुं सोदोबनि दुखु नांहोनाय दायनि थाखाय अर अरजों आनजाद नायनाय खि हासुदैफोर नांनाय आरो मुगैजानाय गाज्रि आखुनि थाखाय गासैबो हिंसाफोरनि बे राहाफोरनि थाखाय सुबुं माहारिफोरनो मिथिनो मोननाय बर' हारिनि समाजाव बेरेखा साजाया जोबोद गोब्राब नेम बेंजानाय आरोना
बेनि अनगायैबो दं दङ जोंनियावहाय जेरै बेफोर उद्रायनायफोरनि गेजेराव गोदोनिफ्राय दासिमबो सोलिगासिनो दं आरो ना नोंथां
औ
जेरै गुदि धोरोमनि बर'फोरा दाय दन्दर आरो फोथारनाय उद्रायनायनि थाखाय सासे दौरि गायसननानै दोनो आरोना बे दौरिया फुजा फाव फुजानि हाबाखौ मावो आरो गामियाव खेराइ होनायनि उनाव दौदिनिया सासे मानसिनि खर'वाव दै लुसोमनानै दौरि सायख'यो आरोना खेराइ होना होयि गामिफोराव बोसोरसालियाव गारजा होनानै होनायाव दौदि दौरि सायख'नानै लानाय जायो आरोना नोंथाङाबो जोंनि बर'फोरनि सोमोन्दै माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा
औ नोंथां आं दा मा होनो जोंनि बर'फोरनि मा होनो दमासि फोरबोनि सोमोन्दैनो एसे सावरायनोसै नोंथांजों
औ औ
जोंनिया बे मा होनो दमासि फोरबोआ जोंना मा आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे रंजाथाइ फोरबो आरो ना बर'फोरनि बे खौ जेब्ला मा खौ बुंनाय जायो होमबा जोङो जेब्ला मा होनो दैज्लां बोथोरनि आबाद जायोबा माइफोरखौ माइ मोसौफोरखौ जोंना मा होनो बाख्रिफ्राव बा न'आव खुंखांजोबो होमब्ला मा होनो बे फोरबोखौ खुंनाय जायोमोन आरोना जोंना बे मा होनो मागो फोरबोआ जोंना पुष दाननि जोबथा हरनिफ्राय जागायनानै जोंना मागो दाननि गिबि साननिफ्राय लानानै जोंना सानब्रै सानबा बा सानथाम साब्रै हालागि जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
जोंना बेखौ मा होनो माग मासाव खुंनाय बाहागो होनो आरोना ओमफ्राय मा होनो असमियाफ्रा मा होनो जेनेबा बियो फुस दान आरो माग दान मोननै मासनि गेजेराव खुंनाय जायो नालाय बेनिखाय बे नैबेखौ मा होनो असमिया सुबुंफ्रा दमाहिबा दमासि बुङो आरोना जोंना मा होनो जोंना बे मागोफोरखौ जोंना गोबां रोखोमनि फिथा सिथाव जानाय बा मा होनो बेदर फिसा जानाय जायो नङा होमबा नोंथां बेजों मा होनो पुष दाननि जोबथा सानखालि जोना बा मागोनि गिबि सानखालि जोना मा खालामनो होनो नि बयनिबो नखर न'खर मा आइजोफोरा जों फिथा फिथा मा होनो फिथा एनथाब देयो नङा होमबा नोंथां जोंना
औ औ
उवाल गायहेन बा दिंखि बाहायनानै बा बेनि उनाव जों मा नांगौ जायो संग्राय सानद्रिबो नांगौ जायो जोंनिया जोंना सानद्रिया मा जानांगोन गुबुं जानांगोन आरोना जेनेबा माने गुबुं फिसा फिसा जानांगोन जोंनिया मानो होमबा जोंना अन गुन्दैखौ जोंना एन्थाब बानायनो थाखाय जोंना बा फिथाफोर बानायनो थाखाय जोंना मा मिहि जाथारनांगौना नङाब जोंना मा होनो एन्थाब फिथाफ्रा जोंना बायला बायलि जायो नङा होमबा जोंना मोजां जाया आरो जानायावबो गोथाव मोनजाया बेबायदिनो जोंना मिहि मिहि मा होनो अन गुन्दै खालामनानै लानाय जायो आरोना। बेबायदिनो मा होनो फिथाफोरनि थाखाय जोंना मा जोसा माइरंखौ बाहायो ओमफ्राय जोंना सिथावफोरनि बेनि थाखाय जोंना माइब्रा माइरं बाहायनाय जायो दा बेबायदिनो ओमफ्राय मा होनो सोरबा सोरबा मा होनो माइब्रा माइरंनि सबाइ गोरान गुन्दै खालामनानै बेखौ मा सौरायबो सौराइ गोरान बानायनो आरोना आरो बिनि उनाव मा होनो बैखौ देनानै जोंना सौराय फि बेसरबो बानायनो ओमफ्राय सोरबा सोरबा मा होनो माइब्रा माइरंनि सौराइबो खावनानै जायोबा माइब्रा मा होनो माइब्रा ओंखामफोरबो एवनानै जायो बे संक्रान्ति खालिद देनाय जोंना बे फिथा सिथावखौ मानसिफ्रा मा होनो सिगां जाग्रोया आरोना जोंङो सिगाङाव मा होनो मोसौनो जाहोग्रोनायबा जोंना बाथौ बोराइनि मुङै बा थैनानै थांनाय न'खरनि सुबुंफोरनि मोनसे मा बावग्रोनाय जायोन आरो जोंना बे संक्रान्ति हराव ओमफ्राय बिनि अखानायै जोंना मा जायो माग मासनि सेथि अक्ट' नङा होमबा नोंथां। नोंथां बेनिफ्रायसो जोंनिया मा मानसिफ्रा जाग्रा लोंग्राखौ जायो आरोना। ओमफ्राय मा गोनि गिबि सानखालि बेबो मा खालामो न'खरनि बयबो सुबुंफ्रा मा दुगैस्रां लोबस्रां खालामो। जेनेबा जोंना मा होननानै फोथायनाय दं जोंना बर'फोरनियाव जेनेबा बे मागोनि गिबि सानाव जोंना मा होनो दाउखा सिला नुयैनि सिगांनो जोंना नुयोब्ला‌ मा जोंनिया मा होनो मानसिफ्रा जेनेबा गोथार जायो आरो बे दाउखा सिलाय नुलायनाय दुगैबा जोंना मा बादुला जायो होननानै फोथायनाय दङ' नङा होमबा नोंथां। ओमफ्राय जोंना बे माग दानाथ' जोंना जोबोद गुसु जायो नङा होमबा बे गुसुआव जोंहा दुगैखांनायनि उनाव बैलांगुरनि अर सायोब्ला जों मा होनो मोरगिरा बा नोरजिया जानायफ्रा राखाङो होननानै फोथायनाय दङ' आरोना जोंना बर'फोरना। आरो जोंना बर'फोरनाव मोनसे हुदा दङ' मागो फोरबोआव जोंना मा बाख्रिनि सोरगिदिं मा होनो गोबोरखि गोथां लिरस'नाय हुदा दं नङा होमबा नोंथां जोंना बे
औ औ
हाबाखौ जोंना मागोनि गिबि साननि मा होनो फुंबिलियाव जोंना मा सान ओंखारनायनि सिगाङावनो खालामनाय जायो आरोना ओमफ्राय बेबायदि खालामब्ला जोंना बर'फोरा मा होननानै फोथायोनो जेनेबा जोंना बे माइ माइ नि बा धोनफोरनि मा होनो जोंना मोदायजोखौ जोंना माइनाव होननानै फोथायो नङा होनबा नों बे मोदाया मा होनो मोदाइ या जोंना जेनेबा बाख्रिनिफ्राय बा न'निफ्राय जोंना बायजोआव ओंखारलाङा होननानै फोथायनाय दंमोन आरोना जोंना बे गोबोरखि गोथांजों बाख्रिखौ लिरस'योबा ओमफ्राय बेबायदि खालामखांनायनि जोंना मा अखाफोर दानसे मा बे माइफोरखौ हाना आरोना बा आाख्रिनिफ्राय मा होनो माइ बो दिहुननाय हुदा गैयानो बेबायदि खावनाय नेम दं आरो बर'फोरनाव। आरो जोंना मोनसे गुबै माबायानो जाबाय जोंना बर'फोरनिया मा होनो बेलागुर सावनाय नङा होमबा नोंथां बेलागुरखौ जोंना मा होनो सिगां गोदो गोदाय समफ्राव जोङो मा होनो लावखारबो थायोमोन ना। जेनेबा लाउखार माने मोसौ गुमग्रा बेफोरो एसे एसे खुङोमोन आरोना जोंनाथ' दा लावखारबो थाला नङा होमबा नोंथां। जोंना‌ मा गामिनि सेंग्रा फोरबा गामिनि हौवा मानसिफ्रानो जोंना मा ज' जानानै बेलेंगुरखौ खुङो आरोना। जोंना गामि गामि जोंना दा बे बेलागुर खुंनायाव जोंना मा खालामो मा होनो माइ जिगाब एबा मा होनो जोंना बै माइ हाखांनायनि उनाव मा होनो माइ नारा थायोना बेफोरखौ हानानैनो सुफुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां? बेनि अनगायैबो जोंना मा होनो बेयाव गेजेर गेजेराव जोङो मा औवा होनानैसो खुंलांनांगौ ना हरबाय आरो जोंना सायाव खामनायनि थाखाय मा होनांगौ थालिर बिलाइ गोरान खानानै होनाय जायो। ओमफ्राय बेनि उनाव जोंना मा बेलागुर थिलियाव जोंना मा हर थाहैनाय जायो नङा होमबा नोंथांनि थाखाय जोंना मा फिसा मा होनो माइ जिगाबफोरनि बा थालिर बिलाइ गोरोंफोर मा होनो जोंना मा फिसा फिसा मा होनो न'खरबो लुयो आरोना जेनेबा बिसोर थानो थाखाय बेर गुरफुंग्रा सुबुं ओमफफ्राय बेबायदिनो मोनो। बेबायदिनो मा होनो जोंना बेलगुराव जेनेबा बोर बिब्ला फोथै मा होनो गोसो जेनेबा साख्रि बाख्रिफोरबा सोरहाबा माबा मोनसे मोनो मा होनो इसोरनाव आसा दं नामा? बे बेलगुरनि गेजेरजों जोंना बियोब्ला मा होनो जाफुङो होननानै फोथायनाय दङ नङा होमबा नोंथां? आरो बेबायदि मा होनो सोरबा सोरबाया साख्रि मोननाय। बा माबा मोनसे' जाफुंनायनि थाखाय बा आनजादफोराव उथ्रिनो हानायनि थाखाय जोंना मा माखासे मा होनो अननायनि मा होनो बान्था महरैबो जोंना